हेल'
औ नोंथां
खोनादों दा
औ खोनादों नों आंनिखो खोनादों ना
औ खोनादों दे मोजाङैनो
औ दे
दायो बिदिब्ला जोङो बो थोरनि दायो बोथोरनि फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनोसै नामा एसे
औ सावरायजायो
औ दाबायदियाव बोथोरनि फिथाइ होनोब्लाथ' खान्थाल थाइजौ लिचु हरफ्ले बेफोरनो नङा होनलाय
औ नोंगौ आरो आरो लिसुआ थ' लिसुआथ' जोबनो थांलाय लांसिगोन
औ जोबसिगोन ओं होमबाबो माने दायो बेहाय म फजागोन आरो लिचुआ
औ माने इ
औ
औ माने लिसुफोरा थाबैनो जोबोना बे लिसु
नंगौ औ नंगौ
औ बिफाङाव खोनसे लागायावनो मोननानै खोनसेनो सिरिजोबो
उम नोंमारगौ आरो लिसु खौ जानानैबो मोजां मोनो
औ जोबोद मोजां जानोथ'
उम बेफोरनि बेफोर दा दाबायदि समनि फिथाइ सामथाइ होनोब्ला नोंथाङा अबे मोनसे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
आंथ' बुंनो थाङोबा गासिखौबो मोजांखौनो मोनो नाथाय आं बांसिनै आङो थाइजौ खौनो मोजांसिन मोनो आरो माने थाइजौखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायोना जेरै खाम थाइजु आरो मबेबा गोख्रै मयेबा गोदै नोंथाङा मबेखौ मोजांसिन मोनो औ
आङो ना एसे गोखै एसे गोदै खैरोम दैैरोम माने आङो बांसिन खाजि लागायनानै जानो गोथाव मोनो आरो थाइजौ गोथांखौनो आङो गोथाव मोनो गोमोनखौ आं एसां गोथाव मोना मानोबा
औ आंथ' उन्दै समावहाय
आं उन्दै समावहाय गोथ गोथांखौहाय गोथाव मोनोमोन आंबो खाजिखौनो गोथाव मोनोमोन नाथाय दा आं बांसिनै गोमोनखौ गोथावसिन मोनो आरो
अ नंगौ नामा ओ आरो खान्थाल खान्थालखौ गोथांखौ मोजां मोनोना गोमोनखौ
आं खान्थालखौ ओ मोनसे खान्थाल दङना जायखौ जों गोथांहैनो जानांगौ बेखौ फानलु संख्रिजों जे जायो बेखौ गोथावसिन मोनो औ औ आरो नोंथाङा औ औ जोबोद गोथाव जायो आरो
औ
आरो नोंथाङा खान्थालखौहाय मैगं जायो ना जाया
खान्थालखौ गोरलैयाव मैगं जानो हायो जायो आंबो ओमफाय आङो एसेां गोथाव मोना नालाय नै देग्लाय बोथोराव खनसेल' जादों आरो
औ आंथ' जोबोद गोथाव मोनो माने दाउ बेदरजोंबो गोथाव जायोना बेयो खान्थाला
औ बेदरजों लगायनानै जाबा बांसिन गोथाव जानो होनोथ' आरो मानसिफोरा खान्थाल ओंख्रिखौ
औ आरो खान्थाल बेगरनि बाथोनखौबो गोथाव मोनो आरो आङो
ए आंहा खान्थाल होनबाथाय माने खान्थाल फिथाइखौल' ओरैनो ओंख्रिबो गोथाव मोना आं बेगरबो गोथाव मोना
औ हौ बिदिनो सोरबा सोरबा गोथाव मोना
बेखौ मानसिफोरा ओंख्रिबो जायोना
औ जायोथ' आरो गोथाव जायो ओंख्रियाबो
अ आं माने मोनस्राया गोथाव मोनस्राया
औ बिदिनो सोरबा सोरबा गोथाव मोना आरो
ओं नंगौ दा
औ
आङो खान्थाल गोमोनखौबो गोथाव मोना ओमफाय
अ
खान्थाल गोमोनाबो माने ओइ दालाय खकाय फिसा फिसा दङ ना मोनसे।
औ औ।
बेखौलाय एसे जानो हायो आरो ओमफाय बे खखाय गोदोर दङ जे बेखौ आङो जाखाया मो मोजां मोनखाया आङो बेखौ आङो गोथाङैनो जा बेखौ हाथाय माने जानो हाखानाय नंला।
औ। माने बांसिनखौनो आं नुनो मोनो आरो बेसोर बिथांमोनहा खान्थाल गोमोनखौ गोथाव मोना आरो बांसिन मानसिफोरानो।
अ अ नंगौना?
औ। नोंथां मोन ओ थाइजुखो थाइ नोंथाङा थाइजौनि आसार बानोना बनाया?
थाइजौनि आसार आङो बानायफेराखै मालायनि बानायनायखौलाय जायो ओमफायो आङो बानायाखै दायो। नोंथाङा?
था आङो देग्लाय बानायनाय जायासै। नाथाय बानायो आरो। माबायबा माबेबा बोसोरफोरा बानायो देग्लाय बानायनाय जायासै।
औ ओरैनो थाइजौ आसार बानायबा मा मा मा मा होनानै बानायो मा मा मुवा बेसाद नांगौ फोरमायनो हागोन नामा?
माने थाइजौखौ सिगाङावनो रुनानै लाग्रोसिगोन दा दैजों एसे ओमफ्रायो बेखौहाय सान्दुंआवो फोरानसिगोन आरो। ओमफ्राय बेखौहाय। थावजों एसे सेरनानै मस्ला मस्लि होनानै। सेरसिगोन आरो बेखौ था बेखौहाय थान्दा खालामनानै। बथ'लाव सोना दसै आरो ग्लासनि बथलावहाय।
औ नंगौ।
औ ओमफाय
अ अ अ नंगौ नामा आंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बानायो माने मा माबेखौबा आङो रुनानै लायाबाबो माने सा फा सुनानै हानानै एसे सान्दुंआव होनानै बानायो आरो
औ औ
रुना लाया लासिनो बानायनाय रुनानै बानायनाय मोननै आरो ना होमबा खान्थाल आसारा नोंथांनिफ्राय खोनानाया जेरै रुनानै लाना बानायनाय
औ औ
औ
आरो नोंथाङा ओ मा मा फिथाइ मोजां मोनबावो दा बोथोरनि फिथाइफोरखौ
बोथोरनि फिथाइफोर होनबाथाय आं दायो गासैखौबो हुफलिनिफ्राय प्लामनिफ्राय आं गासैखौबो संख्रि बानलुजों गोथाव मोनजोबो आरो लिचिखौबो आङो संख्रि बानलु मिक्स खालामनानै ओ माबा इदि जायो आरो संख्रि बानलु मिक्स खालामनानै जायो लिचि लिचि गोजाबो जायो
औ
आरो रैमालिखौलाय नोंथाङा गोथाव मोनो ना मोना
दङोमोन बेबो मोनसे गोथावआनो इबो फेभ्रेटानो लिचि बायदि
औ आंनिबो बेबो फेभ्रेटानो बुंजायो आरो
औ बेयो जोंहानि न'आव गैया नालाय आङो बावनानै दङ आरोना बेखौ जोंहा बायनानैसो जायो जोंनाव दायो जरा एक्स' एक्स' बिस बेफोरबायदि दायो
औ आरो औ दाथ' आरो गरम बोथोर नालाय वाटार खौबो जानाय जायो जोबोदनो
औ नंगौ
उम गरम बोथोरावहाय अवाटार औ आरो बावनानैसो दङ जोबोद फिथाइफोराथ' दङ बाथ दा बावनानै दंथ'यो
गौ रायलायबा गोसोआव फैलायला
औ
गोबां फिथाइ दङ जायखौ जोंनि बारियाव नङाबाबो आरो मोनसे दङना ओ थाइजौ खहेखौहाय नोंसोरनिथिं माबा बेलेग होनो नामा बन बैग्रिबो होनो
औ औ औ औ बन बैग्रि औ बेखौ इंलिसावहाय पि फि नानै होनोना बे
पिस
औ पिटस होननानै होनोना बे
औ औ बेनो दां
बेहा बेगरबो दोङो ना
औ औ सिङाव दे बेजों जोबोर गर गेलेयोमोननो गोदोनि मानसिफोरा आंनो ओ जोंहानि बाजै जानाय सासे बेसो खोन्थादों
औ औ आरो बेयो फिथाइया मोनबाथ' एम्फौ जायो नामा दसे मोनबानो
बिदिनो जागोन नामाथाय आङो बारा मोन थिया जिखुनु दायो माने बारा बेखौ मोननो थांला बे फिथाइखौ गोदोसो
बे फिथाइआ एसे सुमु सुमु नामा बाहेराव गोथांआवहाय औ औ जोंनिथिं औ जोंनिथि बेखौहाय बन बग्रि होननानै बुङो आरो
ओं ओं बन बैग्रि आरो थाइजौ खहेबो मोननै नांगौ खोनानो मोन्दों आरो आङो
औ
बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग नाम बुङो ओं
औ आरो लिथुखु नोंथां लिथुखु मोनो ना मोना
लिथुखौ लिथुखौबो मोनो मोननाया ओमफ्राययो ओं बायना जानांगौ जायो आरो
औ जोंनि गामियावथ' लिथुखौहो जोबोद मेरला मोनो आरो मोननाया
औ आरो खिजुर खिजुराथ' न' खाथि खाथियावनो दङसै जों बेफोरनिफ्राय बिना लायनानै जाफैयो
औ खिजुर एबो मोजां खिजुराबो बिनि बेगरखौबो अरनानै जाबाय थानो हायो गयफोर बायदि
औ नंगौ दा खिजुरखौ माने एसबां जानो मोजां मोना आंहा
आंबो बांद्रायथ' मोजां मोना खिजुरखो
ओम बेयो एसे देहानि थाखायबो प्रब्लेम होयो नामा खिजुरा
औ आंबो खोनायखौ आंबो खोनानो मोनदों ओं नाथाय बांसिन मोजां मोजाङै मिथिया आरो
औ बे खिजुर खिजुरनि माने सानि बिगुराथ' जेबो नङा सिंनि बे बेगरा जे जोंखौ जोङो दासो नोंथाङा होनलांबाय जे गय बायदि जानो मोजां होननानै बेखौ खौ माने बांद्राय जायोबा ओ उदैयाव अन्थाइफोर जानायनि चान्स थायो होननानै बुङो आरो
औ आंबो खोनानोथ' मोनदों बिदि
औ दे बिदिब्ला होमबा जोङो बेफोरनि बागै उनाव सावरायनोसै दिनैनि रायलायनायखौ बेहायनो दोन्थ'नोसै ना नोंथां
औ दे नोंथां औ